नोंथां। खोनादों ना नोंथां? हेलौ। नोंथाङा खोनादों ना? हेलौ नोंथां।
औ खोनादों नोंथां।
औ।
औ ओ नोंथाङा ए से सम दंब्ला नोंथाङा आंनो ओ नोंथांमोननि दैज्लां बोथोर समाव मा मा आबाद मावनाय जायो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
हागोन नोंथां उम दैज्लां बोथोरनि आबाद होनोबा थ' जों बर'फोरनिया गुबैयै नैबे माइ आबादानोखा। खा आरो बेखौ माबोरैहाय मावनाय जायो होनो बा नोंथांनो एसे फोरमायना होनि ओ मोनसे सासे आबादारिया माइ गायनो ब्ला बियो गिबियावनो
औ-औ।
माने नोंनि हाया बेसेबां गोबां बेनि आन्दास लानानै माने खोथियाखौ फोनाय जायो। दा बे खोथियाखौ फोनो था खाय माने मायज्लिफोरखौ बस्थायाव सोमनानै बेबायदिनो दैफ्राव। गारसोमनानै दोनो जेन' बियो एसे गाजा बेरनाय बायदि। आरो मोजां जानाय बायदि आरो बिदिनो बियो जेब्ला सानसे से नङाबा हरनैसो सोमनानै दोनजाबाय जेब्ला एसे गाजा बेर नाय जाबाय बस्थायाव अब्ला बेखौ बोखांनानै जे जायगायाव खोथिया फोनो जा यगा थिग खालामदों।
औ।
बेयाव खारनाय होनाय जायो आरो बेखौ फोनाय जायो।
औ नंगौ नोंथां औ।
होबाय आरो बेखौ जे
औ।
नैजिबा दिन जायो अब्ला बेखौ गायनो थाखाय फुफिनानै गायनो थाखाय थिग खालाम दा नोङो
औ नं
माइ गायनो होनबाथ' दानि जुगावथ' बां नांगोलजों हालेवनायफोरनि सम नंला गोबां जोंनि बर' गामिफोराव मोसौ-मोसा गैला नां गल बेबायदिनो जुंगालफ्रा गैला। बेनि थाखाय दा जों गो दान गोदान आदब खायदाजों आबादफोरनि थाखाय हाफोरखौ रेडि खालामनाय नुदों बेफोरजों जेरै ट्रेक्टरफोरजों हालेवनानै बेबायदिनो आबाद फोथाराव आबाद मावनाय नोङाबा हेन ट्रेक्टरफोर मिनि ट्रेक्टर गोबां रोखोमनि माने गोबां बायदि बायदि रोखोमनि ट्रेक्टर फोर आरो अबेबा-अबेबा जायगायाव नु दों माने मानसियानो माइखौ गायाखै माने गोबां बेबायदिनो टेकनलजिनि मु गा जानायखाय बिगियाननि मुगा जानायखाय माने माइफोरखौ खोथियाफोरखौल' फुनानै। माइफोरखौ माने खोथियाफोरखौ गारियाव थिखोनानै होबानो माने हारसिंनो माइफोरखौबो बे ट्रेक्टरानो माने गायलांनाय हारसिंनो। बिदिबो जोङो नुदोंना माखासे जायगाफोराव। माने फैयाखै बेखायनो जोंनिथिं दाबो माइफोरखौ मानसियानो गायो। माय गायनाय होनोब्ला जोंनिथिं बांसिनै हिनजाव माहारिफ्रा बांसिनै गायनाय जायो आरो जोंनि खौ दा माइ आ माखौ मा खौ माइ गायो होनबा जोंनिथिं बांसिन बिदिनो रनजित, माइसालि माइ बाहादुर माइ बेफोरनो आरो न'आव जानो थाखाय माखासे माइब्रा नङाबा जोसाफोरखौबो गायनाय जायो। बेखौ गोबांद्राय रोखोमनि गाया नाथाय न'आव जानो थाखाय बा माबा मोनसे बर'नि जोंहा फोरबोफोर जाबाथ' बेखौ फिथा सौराइ नङाबा सिथावफोर जायो नालाय बेखायनो जोंहा माइ ब्रा नङाबा जोसाफोरखौबो नांगौ जायो आरो बियो माने बाजारफ्राव बायनो थांबाथ' माने
औ नंगौ नोंथां
सेननि रांजों जोङो बायनांगौ जायो नालाय बेखायनो न' फोरावनो बर'फोरा बांसिनै आबाद माव ग्राफ्रा बा हा गोनां हा-हु गोनां गायग्रा हा गोनांफ्रा बेखौ गायनानै लानाय जायो आरो नोंथां जोंनिथिंनिया औ दा बिदिनो माइ गायनाय होनोबाथ' माने दाथ' दैज्लां बोथोर नालाय गायनाय फुनाय जोंनिथिंथ' दा नुदों गोबां मुखुब जानानै दङ। बिदिनो अखा बोथोरजोंसो माने माखासे जायगाफोरनियाथ' अखा हादै जोंसो गायनाय नालाय दंग'नि रेसफोर गैया बिनि थाखाय दैफोर होनो सुबिदा गैया दंग'आव बा माबा मोनसे सुइस गेटफोर होनानै दैफोरखौ थिखोनाय जाया।
दा बेबायदि मानसिफोरा अखा बोथोर दा अखा जानायखाय देनै बेसेबां अखा हानानै माने दैफोर जमा जानानै थादों बेनि बर'सायावसो गायनाय जायो नालाय। बिनि आसा खालामनानैसो।
औ नंगौ नोंथां
बिराद नुदों आरो गायनायाव मुखुब जादों बिसोर माने सान्दुं दुंबाथ' आरो दैया रानफिनबाथ' थानांगोनलाय नालाय बेखायनो दा दानो हाखु-दाखु अखा एसे हानायाव बे दुब्लिफोराव दै थानायखाय माने बिसोरो हाखु- दाखु गायनो जालायदों आरो दा नु दों जोंनिथिंथ' माने बि दि जालायनायाव माने गोबां दाथ' माइ खामला, हाजिरा गायग्राफोराबो मोननो खम जाबाय।
औ नंगौ नोंथां
मोनलायनो थांला बेफोरबायदि बिराद खस्थ'बो जायो नालाय नोङो सान्दुं गोसाबाव अखा हाबाबो जारला आरो सानदों नोंबाबो गरमनि थाखाय जारला
औ नंगौ नोंथां।
बेनो माने गोदोनि दिनावथ' बिदि बर' गामिफोरा एसेबां बिदि खामला साव सावरि माबा खामला हाजिराफोरखौ नुवामोन माने बांसिनानो माने सावरो होलायनाय माबा मबि खामानि बायदिसिना मानि माने बेनाव मावलाय बेनाव मावलाय बिदि फाला बदल हिसाबै सावरि बादालि जालायना मावदोंमोन आरो। बेयाव जेबो फैसा माबानांगौ बेफोरबायदिनो खोथा गैयामोन आरो दा
ओ दानि औन माबायाव नुदों जाहैबाय दाथ' बेफोरो गोमालांबायानो जोंनि बर'नियावबो दा गासैबो खामला हाजिरा बे बिनो बिदि हरनानै माइफोरखौ गायहोनांगौ जायो। जादों दा जोंनिखि बिदिनो माइ गायनायनि बेसेनफोरा दा बिदिनो सानसे गायबा नाथाय ब्रैजौ बाजि नङाबा ब्रैजौ बिदि गाहाम थांदों आरो हिनजावफोरनिया
औ नंगौ नोंथां।
सानसे गायोबा नोङो ब्रैजौ आाय मोनगोन आरो नोङो जुदि ओ माने सानसे गायाबा आरो दाथ' ट्रेक्टरों हालेवनायनाय हाफ्रा दसेयावनो रेडि जायो हिसाबै गोबां गायग्रा नांगौ जाबाय। औ दा नोंसिनिथिंनिखौ एसे फोरमायलाय आंनो मा रोखोम? मैदा माइ गाहफोरखौ गायो।
औ ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव जेरै गायो जोंनि ओनसोल ओनसोलावबो बिदिनो गायो आरो नोंथां मानोना जोङो ओ दैज्लां बोथोराव गुबै आबादखौ जोङो ओ माइखौनो जोङो ओ गुबै आबाद माव गुबै आबाद हिसाबै गोबांखौनो जोङो मावनायखौ नुनो मोनो आरो। आरो नोंथां बिनि अनगायैबो जोङो लेस्रा पथल जिंखा बेखौबो मावो आरो नोंथां फिथाइ सामथायाइ फोरखौबो जों गुबैयै माइ आबाद खौ मावनाय जायो आरो नोंथां ओ जेरै नोंथाङा होननाय बायदि आवगायसो जोंनो माइ आबाद मावनो थाखाय गिबियावनो जोंनो माइस्लि जोलैनो नांगौ आरो नोंथां बेखौ जोंडँऔ नारसारिनिफ्राय ओमफ्रायनो दानिया गोबांखौनो ओ लाबोनायखौ नुनो मोनो आरो मानो होनोब्ला नारसारिनि माइआ एसे मोजांसिन जायो जेरै गसा बारियो बिदांफोरा एसे मोजां जायो होननानै जोङो नारसा ारिनिफ्रायनो गोबांखौनो लाबनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां दानि जुगावथ' ओ नामनि औ माइनि नामफोराबो एसे आलदा आलदा ओंखारबाय आरो नोंथां। थांसओै बेबि एग्र'नो बिदिनो गोबां मुंनि ओंखारबाय आरो नोंथां गोदोनि साय दानिया एसे ओम आबादफोराबो मोजां जासिननाय जाबाय आरो नोंथां बेनि उनाव जोङो औ माइज्लि माइखौ जोङो गाजा अरनो थाखाय ओ जेरै फुख्रिफोराव जोङो सोमना दोनो आरो नोंथां सानथामसो बिनि उनाव जोङो खौ ओ फाथोनि बस्थायाव सोना दोननायनि उनाव जोङो बेखौ बोखांनानै ओम लामस्रोनानै थालिर बिलाइ नङाबा जोङो ओ जेरै थास' बिलाइ गद बेदरजों जोङो खोबनानै दोननाय जायो आरो नोंथां लामसोरानै जाहाथे बियो औ मोजाङै गाजा अरो आरो नोंथां बेनि उनाव जोङो ओ दै थानो थाखाय गिबियावनो जोङो आलि खोनाय जायो आरो नोंथां जाहाथे फोथाराव दै थायो आरो बेबोथ' दानिया ट्रेक्टरजोंसो नुनो मोनो आरो नों थां बिनि उनाव जोङो औ हालेव हालेवनो थाखाय जेरै जोङो गोदो मोसौजों दैयावमोन नालाय बेयाव जोंनो नांगौमोन नांगोल जंगाल मै बेखौ जो बायहाय नानै मोसौजों एवोमोन आरो नोंथां गोदोनि जुगाव औ दानि जुगाव थ' जोङो ट्रेक्टरजोंसो एवो आरो बेखौबो मानो होनोब्ला जोङो ट्रेक्टरजों एवोब्ला नै जि बिघा थामजि बिघा बिदि हायो आरो सानसेनो आरो मोसौजों एवब्ला नाथाय एसे गोबावसिन लायोमोन नालाय बिनिखायनो दानि जुगाव औ ट्रेक्टरखौनो बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां बिनि उनाव जोङो औ गिबियावनो जों खारायग्रोना लाग्रोनांगोन आरो नोंथां बिनि उनाव जोङो सामार होनायनै मै होनाय जायो बेनि उनाव जो माइज्लि माइखौ जोङो खादायाव लानानै माने आखायजों एसे एसे सारनानै फोनाय जायो आरो नों थां बिनि उनाव औ बिनि उनाव बे खौबो जोङो ओ एसे जि साननि उनाव एसे जौ सुलुं स्लुं जागोन बिनि उनाव थामजि साननि उनाव बियो गाहैजानायानो जागोन आरो नोंथां। रानानै बिनि उनाव बिखौ औ जोङो ओ फुनानै लायो बिनि उनाव जोङो जेरै खोथिया फोनायाव जेरै हालेवदोंमोन बिदिनो एवनाय जायो आरो नोंथां। बेनि उनाव जोङो बेखौ गोथौ हाफोराव गायनोब्ला जों बेखौ जावायनानै लायो आरो नोंथां मानोना एसे जावायोब्ला जेरै गस्राफोराबो बारियो बिनि उनाव बेखौ दै जानो हाया नालाय नोंथां जोङो जेब्ला बेखौ गायो अब्लानो बियो दै जागोन नालाय बेनिखायनो जों बेखौ जावायग्रो नाय जायो आरो थां गोथौ हायाव गायनोब्ला औ एसे मोजांसिनबो फिथाइआ जायो आरो नोंथां बिनि उनाव जों बेखौ औ बोरि हायाव गायनोब्लाथाय जों बेखौ ओ बिदिनो गायनाय जायो आरो होननानै आखाइजों गसासे गसासे गायनाय जायो आरो आरो गोदोनि सुबुंफोराथ' जोङो जेरै सावरि बेफोरखौ आइजोफोरा गायलायनानै बैनि न' बेनि न' सावरि जालायो नालाय दानि जुगावथ' जोंनाव सावरिखौ जोङो जानायखौ नुनो मोनो नालाय नोंथां जों नुनो मोनो आरो आरो बिनि रां फोराबो गोबां जाबाय जेरै गोबांखौनो जोङो रांफोराबो एसे बार लांबाय आरो गोदोनि बायदि खम नङा आरो गोदोनि बायदि बायदि जेरै सावरि बादालि बेखौ जोङो जानायखौ एसे खम नुनो मोनो आरो नोंथां औ बेनि उनाव जोङो माइ गायखांनानै ओ जेब्ला जोङो बेयाव ओ आबादा एसे एसे मोजां जानो थाखाय इउरिया हासार पटास हासार बेफोरखौ होनाय जायो आरो नों बिथां गोदोनि बायदि जोङो जेरै गोबोरखिनि हासार सार खानस्रि आसासार बेखौ एसे खम बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो मानो होनोब्ला दानि या जेरै माइ एम्फौ जायैनि मुलि जेनबा माइ गसा बारि थे होननानै बिदांफोरा एसे मोजांसिन जाथों होननानै जोङो बेयाव रासनारि हासार हासार बाहायनाय जायो बेनिखायनो जोंनि देहायाव बेमार आजारा थाब थाब जानायखौ जों नुनो मोनो आरो आरो गोदोनि सुबुंफोराथ' बिदि रासायनारि हासार बाहाय जायामोन नालाय नोंथां बेनिखायनो आरो ओ नोंथां दिनैनि जोंनि आबाद मावनायनि सायावाय रायज्लायनाय समा एसेनोसै नामा नोंथां जोंना समाबो जाना फैबाय
औ औ गोजोनथों नोंथां
गोजोन्थों नोंथांनिसिम औ